औ खुलुमबाय नोंथां औ
नोंथाङा होनोमब्ला दा मा खालामगासिनो
आङो दा ओरैनोसो दंथैयो
नोंथाङा होनब्ला ओ दसे सम सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन दे
जोङो मा होनो बैसागु फोरबोनि सोमोनदैनो एसे जाबानोसै नामा नोंथां
औ
जोंनिया मा होनो बैसागोआ बर'फोरनि बिदिसमा रंजालिफोरबो नङा होमबा नोंथांा जोंना हारिमुजों सोमोन्दोोगोन आं आबादजोंबोोम बैसागो फोर होनना सेथ' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जायो नङा होनोमबा नों बेथु दाननै जोबथा सानबा संक्रान्तथि होननानै बुंनाय जायो बे सानखौ बे जोंना मा होनो सैथ' दाननि जोबथि सानखालि जोंनाामा बोसौ बैसागो जायो आरोोना जोंनााना बैसाग बैसागुआव मोसौखौ मा होनो सिबिनाय मान होनाय जायो आरो ना जोंना बे संक्रान्ति बा मोसौ बैसागोआव जोंना गिबियावनो होना होनो थौ बा सारायफोरनि हांगार हखनानै लानानै ओमफ्राय मा होनो थाव गोथां बा थाव गुबैजों लागायनानै जोंहा बेखौ मा होनो थारायबा नोो मोनथाम मोनथाम लानानै ना मोसौनि मो मोदोमाव मा होन थफा थबसि दागो होनाय जायो नङा होमबा नोंथां ङाबो मिथिखायो जानागौ मोनलायबो जों नामा माखासे मा होनो दावा फिथाइ एबा माखासे बिबारफोरजों जोङो माला थनानै जोंहा मोसलनो गानहोनायबो जायो नङा होमबा बिनि उनाव न'आवनो मोननाय माखासे मा होनो लाव फिथाइ हालदै ओमफ्राय माह होनो खान्था बेफोरबो नामा खानानै लानानै बेखौबो जों नामा औवानि खेव मोनसे मोनसे लानानै जों नामा माला सुनाय जायो आरोोना आरो जोंना बेनि अनगायैबो साननसे सिगाङावनो मा बुथुनानै लाय जोंना रायदों बिलाइ ओमफ्राय मा होनो दिगन्थि ओमफाय मोखोना बिबार बेफोरबायदि नांगौ बुस्थु बेसादफोरखौ जोंहा सानसे सिगाङाव बुथुमनो लाखानाय नङा होनोमबा नोंथां बेबायदिनो जोंखौ जों मोनसे मोनसे लानानै मा खालामनाय जायो न'फोरनि साहा न'खरनि खना एबा गासैबो न'खरनि खना खनलाब खोना खोनायाव आरो मा होनो बाथौ मोखाङाव आरो मा होनो लामानि गेटफोराव जोंहा मा थुनानै होनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंना बे माला दोंसे रायदों मोनसेै ओमफ्राय बिदि गिलिथिं मोनसे आरो जोंनामा मोखोना बिबार मोनसे लानानै आरो जों बे मारा सुनायखौ मोनसे लानानै मोनफा मोनफायो जों मा न'खरनि खना खनाफ्राव थुनानै होनाय जायो आरोना आरो बाथौआवबो। आरो बेनि अनगायोयबो जोंहा मा बे माला सुनानै आग्लायनाय जोंनो मा होनो राव लाव फान्थाव मा हालदैफोरखौ जोंनिया मा मोसौखौ जोंना थुखै लाङोना दैमायाव बे समाव जोंना मा मोसौनि मोदोमाव सारै सारै मा होनो लाव जा फान्थाव जा मा होनो बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बेफोरबायदि बुंना सल' खनै खनै जों नामा होलांनाय जायो दैआव थुखैनो बेजों जोंना मा बे सोल'जों जोंनिया मा जेनेबा गाव गागाव मा होनो गावसिनि मोसौफोरा जेनेबा सुबुंफोरा गावसिनि मोसौफ्रा जाहाथे मा होनो मोजाङै मोजां देहाबा मा होनो गिदिर गिदिर जायो बा एरो बेफोरनि मा होनो बेफोरखौ सोमोन्दो लानानै लिरनाय आरोना बे सल'आ बेनि थाखाय जों मा बे सल'खौ मोसौ जेब्ला थुखैनांगोन होनोमब्ला मोसौनि मोदोमाव लाव फान्थाव सारै सारै जोङा बिदि खनलांनाय जायो आरोना।
औ।
जेब्ला जोंहा मा बेबायदिनो बयबो मा होनो गामिनि सुबुंफ्रा ज' जानानै जोंनिया मा दैमा थायोबा गामियाव दैमाफोराव थुखैयो नङा होमबा नोंथां? थुखैखांनायनि उनाव जोंना मा होनाय जायो थुखैखांनानै जोंना मा मोसौखौ आगारनानै होनाय जायो आरोना आमफ्राय जेब्ला बिदिनो मानसि थाङो हब्ला जोङा मा जोंनिया जेब्ला मोनाबिलि जायो होनब्ला मोसौफोरखौ मा मा होनो गोरान दिरुंबा गोरान फागाजों मा खानाय जायो आरोना आरो सोरबा सोरबा थ' मा होनो खालायबावा आरो ना जेनेबा जोंना न' लाग्रा मा होनो मोसौफोरखौ नङा होमबा नोंथां?
औ।
बिनि अखानायैनो जोंना मा मानसिनि बैसागु बा मानसिनि रंजालिनि बैसागु माने जागाय नङा होनबा नोंथां?
औ।
जोंनाबो मा होनो मानसि बैसागुआव जोंना मानसिफोरा मा जोंना मा होनो माखासे माइब्रानि मा होनो जाग्रा जेनेबा सौराइफोर सौनानै जानाय जायो गिबियावनो आङो उनफ्राव जोंना बेबायदिनो मा होनो बयनावबो मा होनो बर'फोरनाव जोंहाथ' माइब्रा माइरङा थाखायो नङा होनबा नोंथां जोंना?
औ।
बि मा होनो माइब्रा जोंना बे सौराइखौ माबोरै बानायो होमबा गिबियावनो जोंना मा मा होनो माइरंखौ सोमनानै लायो नङा होमबा नोंथां बेनि उनाव एसे एवदबनानै मा खालामो एवदबनानै बेखौ मा होनो उवालला आरो गायहेनाव देयो आरो ना। बिनि उनाव मा खालामो बेबायदिनो जोंना मा सौराया जायो आरोना जोंना बे सौराइखौ ओमफ्राय गाइखेरनि साहफोरजों जानाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंहा आरो मा होनो बयबो न'खर न'खर बेबायदिनो मागिलानाय बा सावराय जालायनाय हुदाब दं नङा होनोमबा नोंथां जोंना? बेबायदिनो बयनिबो न'खर न'खर ज' ज' जालायनानै जेनेबा गथ'फ्रा गथ'फोरजों होमबा माहोनो सिख्लाफ्रा सिख्लाफोरजों सेंग्राफ्रा सेंग्राफोरजों बुरैया बुरैफोरजोंबा बोराय बोराया बोरायफोरजोंबो बिदिनो ज' ज' होनो न'खर न'खर मागिलायो आरो ना बिदिनो मागिनायाव जोंना बे सौराइफोरखौबो गाइखेर साजों होनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो जायफोरा मा होनो जौ बिदैफोराथ' जोंना संनानै लाखायो। जोंना बर' हारिनाव मा होनबा जोंना जौ बिदि आरि लोंनाय हुदा दं नङा होनोमबा बैसागोआव? जौ बिदैजों जोंन मा बेदर खाजिफोर जानाय बेबायदिनो मा होनो बेयो न'खर न'खर मागिहैगब्ला जो बेबायदिनो होनाय जायो। आरो ना जा जाग्राफ्रा आरो दं नामा माखासे मा होनो न'खरफोराव जोंना माखासे हरनाय हुदा दंना जोंना फैसाफोर बा माइरंफोर बा दावदैफोर बेबायदि हरनाय हुदा दंना बेबायदिनो सोरनाव मा दं बेबायदि हरो आरोना बेबायदिनो मा होनो बेबायदिनो जोंना मानसि बैसागोआ जोंना स्नि सान हा ला गै जायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो मा होनो जोङो स्नि सान थांबा जोंनाामा साथिथि जानाय हुदा दङ नङा होनोमबा नोंथां। जोंना बे साथिथि सोरबा -सोरबा मा होनो बैसागोनि गिबि सानावबो जायो आरोना सोरहाबा मा होनो जोंहाबा मा होनो जौसे आरो सेथा जायो। ओमफ्राय जोंनिथिं बांसिन मा होनो स्निथा बांसिन जायो नङा होमबा आरो नोंथां। जोंना बेफोराव जाय बिफांनि गोखै गोखानि मा बिलाइ, रोदा, बिथर बेफोरखौ जायो नङा होमबा नोंथां। जेरै जोंहा मा होनो जेरै बेन्न्द बिलाइ, खान्थाल फिथाइ मा होनो थालिर माबा थालिर फस्ला बेफोरबायदि मा होनो मानि मुनि रोदाफोर बेफोरबायदि लगाय -लथाय जोंना जायो नङा होमबा नोंथां। जोंना बेफोरखौ जायो बेराम आजार खारो होननानै फोथायनाय हुदा दं नङा होमबा नोंथां जोंनिया।
औ
ओमफ्राय सोरनाबा- सोरनाबा बिदिनो मो जौसे सेथा जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ जों नामा सिगांनि न समोलाव जोंना नामा नङा जोंनिया हाग्राफोरा मैहुन खालामहैयो नङामोन होनबा जोंना बेयाव हाग्रायाव मोननाय एन्जर बा दाउफोरजों जोंना लागायनानै जायोमोन आरोना जोंना ओमफ्राया जोंनि दाथ' बिदि मैहुर खालामनाय हुदा गैलााना। बेखायनो जोंनो मा होनो बे नफ्राव मोननाय जोंना दाफोरजोंनो जायो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोंनिया रंजा बाजायो मा होनो स्नि सानहालागै जोंनिया मा मानसि बैसागोआबोबो जायो आरो ना। बेनि उनाव मा होनो जोंना माखासे जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंना माखासे बादायलायनायबो जायो नङा नोंथां। गेलेनाय बाददि दामनाय- देनाय मोसानाय, मुसुरनाया सल' खननाय बेफोरबायदि हाबाफारिबो लानाय जायो आरोना जोंनिया। बेखौनो बुंनो मानो लायो होनबा जोंना जोंनि मा होनो बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि थाखायनो जोंना म बैसागो बैसागु फोरफोरखौ जोंना बोसोरफ्रोमबो म होनो सोंनाय जायो आरोना जोंनिया गादा गोमजायै।
औ
होमब्ला नोंथाङा माबा मोनदि सोलायनाय हो फैदोंमोन?
औ आङो गहेना पा्थिनि सोमोन्दै सावरायनो नोंजों सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन देनो।
औ सुबुं -सुबुं सोदोमस्रिया गेवसारनायजों लोगोसे मानसि मोजां गाज्रि मोननाय मोजां गाज्रि मोननाय आरो मोजां गाज्रि मोननाया सोलायबोबाय थादों आरो बिनिखायनो गोदोनि गोजाम गहेना फारथि नमुनाफोराबो गोमाबोनो हमदोंसै। दानि जुगाव गहेनाया हिनजावफोरनि थाखाय समाजारि जिउआव जोबोर गोनां। थार मुवामोन आरो।
मुवामोन बर' बर'फोरा बर'फोरनि गेजेराव गहेना गामि मानसिखौ दुखिया एब बा रान्दि रान्दि हिन्जाव होननानै सिनायनाय जायोमोन आरो बर' कसारि समाजाव रान्दिया गहेना गाननायखौ होबथानाय जायो रान्दिया गहेना गाननायखौ होबथानाय जायोमोन आरो आरो मा होनो गहेना गाननो मोनामोन रानदि हिनजावफोरा जोंनि बर' समाजाव बेबायदि दङ आरो बेखौ लानानैनो दोंसे खुगा सल' दङ खुगा, खुगा मेथाइ बा खुगा ओ जों खुगा सोलि बोनाय मोनसे बाथ्रा दङ आरो फंसे बाथ्रा उम मानो? बे बाथ्रायानो जाबाय निसुकिया दुहेलेबारि। फिन्न्दा उरा उम करेलियनारि होननाय आरो। नाथाय बर'फोरा जोंगा माग गा गहेना गाननानै सोरबा देलाय मालाय देवारि उम देलाय मालाय मारिग्रा हिन्जाव मानसिखौ सालदां एबा खामानि दामानियाव मोदोम थैयि होननानैसो साननाय ज जायोमोन आरो बांद्राय सना रुफा गहिना पाथि गाननानै थाग्रा हिनजावखौहाय। बर' हिन्जावफोरा सना आरो रुफाजों गहिना बानायनानै गन्थं खोमा आरो गोदोना गोदोना आखायाव गानोमोन आरो खायसे आयथिङावबो गाननायखौ जों नुनाय मोननाय जायो जेरै खोमायाव गानग्रा गहेनाफोरनि मुङा जाहैबाय खेला जाबख्रिं ओ थारि लरा बायदि बायदि आरो ओमफ्राय गन्थंआव गानग्रा गहेनानि मुंफोरा जाबाय गन्थंनि बालि एबा नाकाफुल। दौला गोफार रोखोमनि सनानि गहेना आरो बियो। आमफ्राय गोदोनायावबो गानो गोदोनायाव गानग्रा गहेनाफोरनि मुङानो जाहैबाय सन्द्रहार बेसाहार बायदि बायदि आरो। बेफोर गासैबो जों गोदोनि दिनाव गोदोनि मुगायाव बर'फोरा गानबोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो दानि दिनावबो जोङो बेफोर गाननाय जोमनाय गाननायफोरखौ गहेना पाथिफोरखौ गान्नायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो आखायाव आखाइयाव गानग्रा गहेनानि मुंफोरानो जाहैबाय आखाइयाव गानग्रा जायखिजाया गहेनाखौनो आसान बुंनाय जायो आरो। बिनि गेजेराव आसान मुथि बाला आसान बायदि बायदि आरो आसथाम। बायदि बायदि दङ आरो। गहेनाया बर' कसारि आरो बर'खौ बर'फोरनि समाजाव जुनिया जायगा लाबोनानै थाबोनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। उम अबेबा न'खराव राङारि आंखाल गोग्लैयोब्ला सनानि गेहेनाखौ बन्दक दोननानै माहाजोननिफ्राय राङारि मदद मदद लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। माबा मोनसे जेनेबा लोमजानाय साजानाय जायोब्ला आखाइयाव रांफोर गैयाब्ला बे सना सनाफोरखौनो जोङो बन्दकआव दोननानैहाय सनानि बदलै सुख'नो हायागौमानिसिम रांखौ बिथ'नानै लाबोयो आरो बे रां ला बिथ'नानै लाबोनायनि गे लाबोनायजोंनो जोङो ओ न'खराव लोमजानाय साजानायफोरखौ मोजां फाहामनायाव मदद मोनो आरो जोङो दानि दिनावबो बेखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जायफोरहा गैया गैजायै न'खर बिसोरहा बेबायदि खालामाबानो जेबो राहायानो गैया होनजायो। बेनिखायनो न'खरनि बिखुनजोआ बिहामजोनो गंसेबो गहेना होनो हायाब्ला बिसो सोरनि न'खरा जोबोर गोरिब होननानै सिनायथि होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गहेनाया मानसिनि देहाखौ समायसारनाय होनायल' नङा गहेनाया गेजेर थाखोनि न'खरनि खैफोद आफोदफोराव राङारि मदद होग्राबो मोनसे जिनिस आरो बियो जोंखौ गहेना पाथिफोरा जेब्ला ओम खैफोद खैफोद फैयो बे समाव जोंखौ निदान सुफुङो आरो जोंखौ खैफोदाव मदद होयो मदद होयो।
बां
मदद होयो आरो जोंखौ बेबायदिनो जों ओ गहेनाफोरखौ गोदो गोदायनि राजा ओ रानिफोरा ओम बायदि बायदि रोखोमै दाहोनानै गाननाय सनानि सना बायदिफोरखौबो नुनो मोननाय जायो। दानि दिनावबो जों हाबाफोराव हाबाफोराव बे सना माला होनायफोरखौ